औ खोनागादों नोंथां।
औ खोनादों।
गोजोन मोनाबिलि नोंनिसिमबो
औ बिदिब्ला जोङो दिनैनि सावरायनो लानाय आयदानि सायाव सावरायनो हासिगोन ना? जोंनि सा खनो लानाय आयदायानो जाहैबाय आबहावा गुबुंनायनि सायाव।
अ आं जागोन दे। होमबा जागाय जागायजेनदो नोंथाङा।
आबहावा होनना बुङोब्लाथ' जोंनि ओ सोरगिदिं थानाय जोंनि मा होनो बिफां लाइफां न' बां मानसि दुमसि दैमा दैसा गासैखौबो लानानै जोङो बेखौ आबहावा होनना बुंनाय जायो आरो ना।
औ।
दा आथिखालावथ' जों बयबो मिथिगौ जोंनि आबहावाया गोदोनि बायदि नङलि दा ओ जोंनि आबहावाया माने गोबां गुबनो हमबाय आरो जोंनियाव गोदोनि बायदि बिफां - लाइ बिफांबो गैलिया
औ। स' नोंथां माने बे आबहावाया माब्रै गुबुंले जायो एसे आंनो खोन्थानो हागोन नामा? ामा
औ हागोन नोंथां आं बेखौनो बुंगोन दि आथिखालाव जों सुबुं माहारिया बिफां- लाइफांखौ बा दानफायनानै हाग्रा बंग्रा एवस्रांनानै गोबां जोंहा गिदिर गिदिर न' बिल्डिं ं बायदिसिना लुनो हमबाय आरो बिफां दानफायनायनि फिन जाथायाव बिसोरो बिफां गायफिना फांसे बिफां दानफायनानै जुदि बिफां जि बिफां गायनानै गालांफैनोब्ला जानो नांगौमोन जोंनि आबहावाया एसेबां गुब बुंनाय नङान आथिखालावथ' जो बिसेबांखौ गोबां दानफायो जों हाग्रा बंग्राखौ गोबां एवस्रांनाय दान फायनाय नुबाय नाथाय जोङो फांसे बिफां गायफिननायखौ जों नुनो मोना जायनि जउनाव जोंहा बारहावाया गुबुन हमबाय पलुसन जानो हमबाय जोंहा बिफां लाइफांखौ दानफाय दानफाय हाग्राफोरखौ स्रांनानै लामा बानायनो हमबाय गिदिर गिदिर बिलडिं लुनो हमबाय टाउन सहर खालामनो हमबाय। बाय माखासे इनदास खुलिनो हमबाय जाय बैफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै गारि मथरनि खारनायनिफ्राय गुफुंनाय हाद्रि बाला इन्डासट्रिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरा जोंनि बारहावायाव गोसारनानै बे बारहावखौ गाज्रि खालामनो हमबाय बेबायदिनो बे गाज्रि बारखौनो जोङो हां लानायाव जोंनि देहायाव हाबफालांनानै बै माखासे गाज्रि माबाफोराहाय जोंनि देहायाव माखासे बेरामफोर
औ औ ओमफ्राय आं आं नोंथांनो मोनसे खोन्थाबावनो नागिरदों। सोरबा मानि थाखाय जायो मइेनलि माने जानाया जाबाय। माने जोंनि बे बुहुमाव सुबुंनि अनजिमाया बिराद बांनो हमबायना ओमफ्राय बे बांनायनि थाखाय दा मानसि बेनि थाखाय न' लुनांगोन न' लुनो थाखाय हाग्राखौ दानस्रांनांगोन। स' बिनि थाखाय दंफां दंफां दानलाखौ दानखांनायनि थाखाय। माने मानसिफोर बुरजा जानायनि थाखाय दंफांखौ दानफायनांगौ जायो आरो माने मन प्रब्लेमानो जादों जोंना मानसियानो आरो
औ थानो थाखाय जायगानि गोनांथि जानानै फैबाय। औ।
बिनि थाखाय आरो ओमफफ्राय दा नोंथाङा माब्रै जोङो बे आबहावाखौ मोजां खालामनो हागोन बिनि थाखाय राहा मोननैसो खोन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन दा जोङो आं एसे सिगाङावबो बुंलांदोंमोन जोंहा ओ जोङो सुबुं अनजिमाया बांनायनि जाहोनाव जों बिफां लाइफांखौ ओ दानफायनोबो हमदों बेनि अनगायैबो जोङो सुबुं माहारि फ्राहाय नांगौनि बारा जायखौ जोङो ओ दानफायनो नाङामोन बा एवफांनो ना ङामोन बैफोर माखासे बि फां लाइफां हाग्रा बंग्राखौबो एवस्रांनानै माखासे माने बेफार खालां फालांगिबो खालामनाय नुनो मोनदों आरो दा बेफोरखौ जोङो बिफांखौ दानफायनाय नि उनावहाय जोङो बिखंखौथ' जोङो जेनेबा मालाबा समावहाय देरोब्ला माबा मोनसे खामानि रां खावनायनि थाखायबो जोङो बेखौ दानफायनानै बा थखथा बाथाम बानायनानै जोङो ओ फाननानै रां आरजिनानै जों न'खरबो सुंथानो हायो बेखौ दानफायनायनि उनावहाय जोङो बिनि फिन जाथायाव जोङो बिफांखौ गायफिनोब्ला जोंनि ओ आबहावा गुबुंले जानायखौ जों एसेब्लाबो होबथानो हागोन होननानै आं सानो आरो नों
औ औ ओमफ्राय जोंनि माने फरेस्ट मिनिस फरेस्टमेन होननाय बुंनाय जायो जोंनि आसामनि जायखौ जादब थायें बिथाङा बिथाङा बुंदोंमोन जे जोंनि माने आसामनि हाया माने ओरैबायादि मोजां माने हा खा दंखा जोबखायो माने मोजां माने जों सुबुं फ्रा माने मोनसेल' खामानि मावनांगौ जे बिफांखौथ' ओ नों गायलायनाङा जास्ट नोङो माने दानफायनाङाल' माने जोंनि हाया ओरैबायदि मोजांखा माने हारसिंनो रज'खायो आरो
औ हारसिंनो औ नंगौ जोंनि बिफाङा बिबार बारो फिथाइ थायो बे फिथायानो मोननानै हायाव सिरियो बेनो रज'फिनखायो
माने मोजां जायगायाव दं आरो हाया माने
औ दा बिफां लाइफां दानफायनायनि जाउनाव जोंहा बोथोराबो गोबां सोलायनो हमो
औ
दा जोंहा जोंनि बिफां लाइफांजों जोंनि ओ आबहावाजों जोंनिया बोथोरजों गोथौ सोमोन्दो नङाना नोंथां ओं दा बिफां लाइफां खम जालांनायनि जाहोनाव जोंनि बारहावाया गुबुंले जाबाय जायनि जाहोनाव जोंहा अखाया जोंनो नांगौ टाइमाव अखाबो हालिया
औ
जोंहा माब्लाबा समाव जोंनि माइ गायनाय बोथोराव जोंना अखायानो हाया मालाबा मबे दै दैजां बबे मेसेन जजों हमोननो हाला दैज्लां बोथोराव नांगौ बायदि माइ गायनाय टाइमाव जोंनो अखा हानानै होआ मालाबा जोंना मेसें बोथोरावसो नाङै टाइमावबो माने थाद'नाय गैयालासे माने अखा हानायखौ जों नुनो मोनसै आरो
औ ओमफ्राय मा होनो ओ दा दंफां दंफां बेथ' जेनेरेल नलेज मिथिखायो बयबो जे जों जों बांसिन दंफाङा जेब्ला गावनि आदार बानायबाय थायो अब्ला ओ अक्सिजेनखौ लायो आरो कार्बनडाइ अक्साइडखौ हागारो मानो आरो जेनेबा जेब्ला बियो गावनि आदारखौ बानाया अब्ला अक्सिजेनखौ गाव लाफिनो ओमफ्राय ओ कारबनडाइ माने अक्सिजेनखौ इउस खालामो ओमफ्राय कार्बन डाइ अक्साइदखौ हगारो आरो माने मानसिफोरबायायदि जाफिनो माने हर समाव ओमफाय दा बिदिनो बिदि बेलेन्सा माने सानाव बांसिन बियो कार्बन डाइ अक्साइदखौ हगारो ओमफ्राय अक्सिज अक्सिजेनखौ लायो ना एसे रं जाबाय नामा? औ औ माने जेनेबा जुदि उल्था जायो आरोना सानावहाय कार्बन डाइ अक्साइदखौ बियो हारो मफ्राय अक्सिजेनखौा सरि सानावहाय अक्सिज हगारो ओमफ्राय कार्बन डाइ अक्साइडखौ लायो आरो ओमफ्राय बिनि हरावहाय बिनि उल्था जायो आरो बेयो माने अक्सिजेनखौ लाफिनो ओमफ्राय कार्बन डाइ अक्साइदखौसो हगारो आरो माने बिदि जायो ओमफ्राय नाथाय दायो बिनि रे माने सानावहाय माने कार्बन डाइ अक्साइद हगारनाया बेना बांसिन जाबाय आरो। ओमफ्राय कार्बन डाइ अक्साइडनि मेन खामानिया जाबाय जोंनियाव माने बियो बै हित गुदुंखौ माने एबजर्ब खालामना लायो आरो ओमफाय दा
जोंनोथ' गरमखौ नांखाबौ जायो जेनेबा जोंनि देहाफोरखौ गरम लाखिनो थाखाय गरम बखनांगौ जायो नाथाय जेब्ला बे कार्बनडाइ अक्साइड गेस बां बांनो हमो अब्ला जोंनि माने बे बुहुमाव माने गरमखौ बांसिन बियो लाखिनानै लायो आरो सान्दुंनिफ्राय अब्ला माने बिराद जेरावबो गरम जाजोबो जाय खौ बुङो जों ग्लबोल वार्मिं आरो स मेनलि दंफां दान्नायनि फ्राय ओंखायनो बे ग्लबेल वारमिंआ जानो ह जायो आरो।
औ औ नंगौ गोदोनि दिनावथ' जों बेफोरखौ बारा नुनो थाङामोन गोदोहाय जोंना बांसिन बिफां लाइफां दङमोन ना?
औ
औ
दायोथ' एकदम नुखाबाय माने फिउचारखौ जों नेनायलनायनांला माने दानो बिराद चेन्ज जाखाबाय माने
अ आरो जों फिउसारखौ सानोबाथ' गिहरनायसो मोनखायो।
औ दानो एकदम आनप्रिेदिक्टेबोल जायो।